हेलौ खोनायाखै हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय औ खोनाबाय
खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेलौ
हेलौ खोनायाखय?
औ खोनाबाय दासो
दे दे ओ अब्ला जोङो ओ
खोनादो?
ओ खोनाबाय दे नांथा नुंथा जादों।
बारा मोजां खोनायाखैना?
दायो खोनाबाय? औ खोनाबाय। दे
उम
बे बिदिब्ला
दे बिदिब्ला जोङो ओ सापातनि सोमोन्दै जोङो रायलायबावनो साहा बिलाइनि सोमोन्दै। औ
नोंथाङा बुंनो हागोन ना बै सा बिलाइ बेखौ माबोरै गायनाय जायो बा मा माबोरै आबाद सा बिलाइखौ औ ओ जोंनि जायगाफोराव नायोब्ला दिनै जोंनि समाजफोराव गोबां साबलाइफोरखौ गायनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बि खौ ओ जायफोरा जिबाय बे हा दङ बेबायदि नो बिथांमोना गायदों औ आरो बियो गोबां गाव गायनि न'खरफोरखौ नायनायाव गथ' गथाइफोरखौ फोरि होनायाव बा गाव गायनि न'खरनि नांगौ नांगौ जानायाव बे साफादा गोबां सहाय खालामदों दा नोंथाङा सोंदोंमोन बेखौ औ नंगौ। माबायदिहै गायनाय जायो? दा साब्लाइखौ साब्लाइनिफ्रायनो ओं उम फुलि फुलि बनायनाय जायो। काटिं खालामनानै बेखौ ओं मोजांहै मोजांहै ओ गावबा गाव न'आव बो फुलि बनायनो हायो। आरो लोगोसे बेखौ बायनानैबो मोनो फुलिखौ बिहा औ औ दे सोंनो हागोन जेनेबा बेगर बेबायदिनो माबा मोनसे इदि जायाना? औहो बिखौ काटिं खामनानैनो गायो।
अ उम उम
उम दा जि-जे खियानो जाया मानो बे फुलि खौ न'आवबो बनायनो हागोन बा बायनानैबो मोनगोन। आरो बिबिदिनो गोबां मानसिफोरा न'आव गायदों आरो था जोंनि स समाजाव बे साब्लाया गोबां हेफाजाब खालामदों। जोंहा खाथि खालायाव जोंहा खाथि खालाव गोबां इन्डास्ट्रि बा फेक्ट'रिफोर दङ औ जेराव बे साब्लाइ खौ लांनाय जायो। जोंनि गामिफोराव गामिफोराव बिबिदिनो साब्लाइनि खामानि मावग्राफोर दङ जायफोरा बुथुमनानै बि खौ बे जायगा सिम लानानै थाङो। साब्लाइ माबा बानायनायनो थाखाय दा नों बुंनो हागोन बे साफ्लाइनि सोमोन्दै बेखौ माबाय है ओ बाहायनाय जायो जोंनि न' खरफोराव माबायदियै बाहायो?
सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि दिनै गासैनोबो बिखौ नांगौआनो जाखायो मानो होनो ब्ला दिनै सोरांनाय लोगो लोगोनो जोंनि न'खरफोराव जों साफ्रोमबो बेबायदि सा लोंनो लुबैयो बा सा लोङो आरो बेखौ जों साखौ माबोरै है लोंनो जुदि जोंहा साहा बिलाइ एबा साहापाथ गैयाबा बे जोंनि न'खरफोराव गोबां बेबायदि गोनांथि सापादा
औ
औ नोंथाङा मोजां खोथाखौ बुंलांदों। जोंनि न'खर न' खरफोराव ओस सोरांनाय लोगो लोगोनो ओ सा सा बानायनानै लोंनाय जायो। आरो साखौ मादों बनायो जोंहा सापाथ थायोब्लासो बनायनाय जायो जोंहा साफ्लाइखो गाखेर सा आरो लोगोसे लाल सा बिबायदि बनायनानै लोंनो हायो। आलासि फैयोब्ला लोगोसे बे साबलायदोंनो जोङो ओ न' खर बेंनायावबो खामानियाव हायो। जेरै हाय जोंहा गोबां जोंनि समाजफोराव दङ जायफोरा दुखान दुखानफोरखौ होदों आरो बे दुख
औ खोनादों? खोनायासैना